औ हेलै!
हाल'!
औ खोनादों नोंथां।
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों औ।
औ औ। दे। बुंदो नोंथां।
अ नोंथाङा मानबा फन खालामदोंमोन? औ खोनादोंना?
औ आं औ खोनादों आं बिदिनो दा जेनोबा सोलिबाय थानाय बिजनेसफोरनि बागै एसे रायज्लाय जागोन नामा सानदोंमोन आरो।
औ औ रायज्लाय जागोन औ।
औ। ओरैनो दा। माबानिफोरा दाथ' ओरैनो सोलिनानै जानो थाखाय बेफार फालांगिखौ खालामना जानांगौ जायोना।
औ नंगौ।
उम दा होनोबा ओरैनो थ' साख्रि बाख्रिखौथ' बयबो मोनजोबनो थाङा नालाय न? ओ ओरैनो जोङो दा जेनोबा साख्रिफोर एप्लाइ खालामनानैबो जुदि जाथ'यि समाव मावनानै जालांनो थाखाय जेन'बा बिजनेस खालामनानै जानांगौवाबो सहस नोङा किन्तु जालांनांगोन आरोना? नोंथाङा इफोरनि बागै बुंनाय हायो।
उम।
इसे फोरोंनाय होनाय।
दे
औ
बे बिजनेस माने बिदि
उम।
जेखौ जों बर'आव बेबायदिहायबो बुंनो हागोन जे बेफार फालांगि बा बि बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जे नों बिजनेस माने गुबुन गुबुन रोखोमनि नों
जे बुस्थुफोर बानायनाय बा गावनि बुस्थु फाननाय बा गावनि जिस खाननायजों बानायनाय गोबां रोखोमनि दं बेयाव। जिफोरखौ जों बुंनो हागोन जे बेफार फालांगियाबो मोनसे बिजनेस होननानै जों बुंनो हाग जों आरो जेराव जों बिजनेस होननानै जु बुङोब्ला जि दखानफोर दं बेफोरखौबो जों बिजनेसफोरखौ बायदिखौनो बुंनो हागोन माने बे बिजिनेसानोखा होननानै आं सानो।
औ
बिदिनो जों बेबायदि बिजनेसफोरखौ नायोब्ला गोबां बिदि फिसा लेभेलाव गोबां बिजनेसफोर जों नुनो मोनो आरो
उम
लोगोसेनो जों बिदिनो गोदोर गोदोर गोबां बिजनेसफोरखौ जों नो मोनो होननानै जों बा नु जों नुनो मोनदों बा खोनानो मोनदों आरो ना?
औ औ
बेबायदिनो आरो जों बिजिनेस होनोब्ला जों बेफार फालांगि बेफोरखौ बुंनो हायो। जे बेफार फालांगिया जाबाय मोनसे जे
उम।
फालांगि माने जि जों माल बुस्थुफोरखौ बायगोन बा जों बेबायदिनो न'फोराव थानाय
औ
फोरफोरखौ जों बुथुमनानै जेब्ला जों बाजारफोराव फानो बा बेफोरखौ फाननानै जों रांफोर खामायनो हायो आरो बेजोंनो जों बे बुस्थुफोरखौ फाननानै आरो गुबुनाबो बेफोर बुस्थु खौ बायगोन आरो बे बायनायजोंनो आरो खायफाफोरा इदिबो दं जे बेम बुस्थु फोर जि मुवाफोरखौ बायनानै आरो बेनिफ्राय बायनानै आरो गुबुननोबो फानो बेबायदिखौ जों बेफार फालांगि होननानै जों बुंनो हायो।
उम औ।
बायलाय फैलाय होन बायलाय बायलाय फानलाय खौ बुजायनाय जायो। बेबायदिनो आरो बिदि गोबां बिजिनेसफोरखौ जों नुनो मोनो। दा जेराव जों बुंबाबो बुंस'नो हाया। जे जों दा मिथिगौ जे गोबां बेबायदिनो बे फेक्ट'रि बा कारखानाफोरखौ होननानै जों मिथियो जे गोबां कारखानाफोर दं जेराव
औ।
बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोर बानायनाय जायो बेफोरखौ बानायनानै फानगोन जे हमना ला इटा खौनो सावनानै जे इता बानायो बेफोरखौ फानो बेफोरबो मोनसे बिजनेस। जेराव जों बेफोराव मानसिफोरखौ नांगौ जायो। बेनि दारैनो बे बिजनेसखौ जाय मालिक थागोन बियो सालायनो हादों अब्ला बे बेखौ जों बिजनेस बुंजागोन आरो बेजोंनो लोगोसे आरो
जों बुंनो हागोन बेबायदिनो गोबां दासान्दिखौ जों मिथिगौ जे रेपिड'फोर होननानै उबेरफोर होननानै जों मिथिगौ बेफोरबो मोनफा मोनफा मोनसे बिजनेस होननानै जों मिथिगौ जेराव बेफोरखौ सुबुंफोरा गावनि साननायजों बानायदों आरो जेराव दा जों जों बेफोराव गाखोनोबो मोनदों जे रेपिड' होनोब्ला जों मिथियो जे जेराव
अ।
जे गारिफोरखौ जे नोंनो थांनो लागै बे जे दा जुगनि गोबां मा होनगोन जे एडभान्स मुगा फोराव जों उम मिथिनो मोनो जे एपफोरनिफ्राय जों जुदि बेफोर गारिफोरखौ बुकिं खालामनानै जि उबेर रेपिद' होनो बेफोरखौ जों बुकिं खामनानै जे जायगायाव थांनो बे जायगाफोरखौ दिन्थिनानै होयोब्लानो बेफोर जायगाफोराव जों थाबैनो खम समनि गेजेराव जों बेफोरखौ बाहायनानै थाबैनो जायगाखौ मोनहैनो हायो बेफोर गोबां बिदिनो बिजनेस मेनखौ आरो जेराव जों मोनथिनो मोनो जे गोबां बिदिनो गारि बानायग्रा
औ।
गारिफोरखौ बानायनानै फानो आरो बिदिनो गोबां बिदिनो फिसा फिसा बिजनेस दोङो जेराव जों मिथियो गारि मेकेनिक होननानै जों जे रिपयार सप होननानै मिथियो जों बेफोराव गारि रिपेयार खालामनानै खालामनो हायो बे बेफोरबो मोनसे मोनसे मोनफा बिजनेस होननानै आं सानो मानो होनोब्ला बेयाव गोबां गारिफोरखौ बानायनाय जायो गारि बानायनायजों लोगोसेनो बेयाव बेबायदि गोबां मानसिफोरा बेयाव गारि सुनाय बा गारि फाहामनाय बेजोंनो लोगोसे गोबां
खिफोरखौ बेफोराव मोननाय जायो बेफोरखौ मानसिफोरा लागायो। आरो बेजोंनो लोगोसे आरो
ओम। औ।
बिदिनो फिसा फिसा जि दखानफोर होनबाय आं रेस्टुरेन्टफोर जेराव माल बुस थुफोरखौ मुवाफोरखौ गुबुननिफ्राय जे हलसेल बा खम दामाव बायना लाबनानै जि कम्पानिफोर थायो बेफोरनिफ्राय खम समाव खम दामावनो बायना लाबनानै बेफोरखौ दखानफोराव फाननाय जायो बा बेबायदिनो गोबां बिबादिनो रांफोर खौ खामायनो हायो जे बिजनेसनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो दोंख' आरो जेरै रेस्टुरेन्ट होनोब्ला जों मिथियो जेराव बेबायदि
ओम।
जों था जों बुंनो थांला दायो जे फास्ट फुड होननानै जों मिथियो ब बियो गोबां जोंनि जायगा बा गोबां बिदिनो जायगाफोराव सोलियो मानो होनोब्ला बेफोरखौ जानो थाखाय जोबोद मोजां नाङो बिनिखायनो गोबां मुवा बेसादखौ जायो आरो जानानै मोजां मोनो आरो नाथाय उम बेफोरबो मोनफा मोनफा बिजिनेस जेराव
द'
औ बिसोरो बेफोरखौ फाननानै गोबां रां खामायनो हादों आरो बेबिदिनो लोगोसे
औ
आरो जों फिसा फिसाफोर नुगोन जेराव जों पानिफुरिफोर फाननाय नुगोन बिदिनो सानाफोर फानो आरो
औ दाथ' बेनो सोलिबाय थायोना औ ओम बेफोरखौ बेफोरखौनो औ उम
फिसा फिसा दखानफोर गोबां दङ आरो बेबिदिनो नोंथाङाबो एसे बेफोरनि बागै फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन
औ औ मोजांआनो दा आरो इफोरखौ इफोरखौबो इफोरबो मोनसे बिजनेस फिसायानो जा बयना गिदिरानो जा जेनेबा फिसानिफायनो जोङो आवगायलांनो जेनेबा नाजानांगोन ना जों आरो बिजनेस जेरै मैगं थाइगं गायनानैबो जोङो जेनेबा नेचारेल मैगं दा जेरै जोगोनार आलु जोङो गोबोर हासार होनानै जोङो गायनाय जायो बेफोरखौ जोङो बाजाराव लांबा जोङो बेफोरखौनो फाननानै थाइसे थाइनै इनकाम खालामनाय जायो इनिफ्रायबो जोङो बुहुत मुलाम्फा मोनो आरो ओरैनोथ' जोङो जेनेबा जुखाम जुखाम खेथि आरो ओरैनोथ' इदि बुहुद दङ सिजोनाव जेनेबा सिजेनाव गायनाय जायो जेरै कबि सिजो कबि सिजेन आरो बे जोगोनार सिजोन बेफोर जोङो सिजेनाव बांसिन मोननाय जायो आरोना सिजोनाव गायबा बांसिन मुलाम्फा जायो ओ बेफोरबायदिनो जोङो इसेनोनो जेनेबा जोङो साख्रि बाख्रिखौबो जेनेबा जोङो मोनथाराबा जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौ जोङो खेथि खालामनानै माने जालांनांगोन जोङो इयुननि थाखाय जोङो जेनेबा आवगायलांनो नाजानांगोन ना आरो जोङो फिसानिफायनो गिदिर जालांनो नाजानांगोन नाजायनायनि गेजेरजों जेनेबा जोङो जौगालांनो हानायखौ इसि नाजा निजिनो नाजानांगोन।
औ औ।
ओरैबायदि आरो ओमफाय किसुमान बिजनेसखौ जोङो फिसा होननानै सानना लानानैबो जोङो इफोरबायदि सानना लानाङा जाहाथे जोङो फिसानिफायनो देरलांनो नाजानांगोन। बे बायदिनो जोङो आवगायलांनो हायो आरो दाथ' नेचारेल मैगंखौथ' जोङो बुहुदानो जानानै मोजां मोनो जाहाथे जोङो गोबोर हासारनिफाय गायनाय मेगङा से मोजांसिन जायो आरोना बेफोरखौ जानानै बयबो मोजां नाङो। बिदि आरो बैबायदि आवगायलांनो हायो लासै लासैनो होमबासो जोङो
औ।
साख्रि बाख्रि नागिरनायाव जोङो ओरैनोथ' साख्रिफोरखौ जोङो एप्लाइ खालामबायानो थानांगोन। ओ जों नाजानायखौ गारनो नाङा जेनेबा बेफोरबायदिनो नाजालांबाय थानांसिगोन। ओमफाय बेखायबो बिजनेसखौबो जोङो हायोबा मावलांनो नाजानांगोन बिदि आरो ना।
औ।
आरो जों हानायमानि बेखिनिखौ खामानिखौ आवगायलांबाय थानोहा जोङो हाथों जेनेबा ओरैबायदि आरो।
औ।
ओरैनोथ' जेनेबा दा सिजेन लानानै सिजेन मैगंआ जायो मैगं थाइगंफोरा। बिदि आरो आरो मान सिया जोङो मैगंफोर मोनसे खेथि खालामोबा जोङो नांथाब नांगोन। होमबासो जोङो मैगं माबाखो जोङो दिखांनो हागोन न'। ओरैबायदि आरो औ। आरो बेफार फालांगि होनबा आरो नै दा आरो जो
औ।
ओरैनोथ' जोङो दख'ना जि फाननायावबो जोङो मुलाम्फा मोनो जुदि माबायोबा मावोबा आरो ना। दानि जुगावथ' अनलाइननि अनलाइननि जुग जाबाय पारसोल खालामनो हायो। बेफोरबायदिबो जोङो खालामनो हायो आरोना आवगायलांनो हायो। नाजानायनि गेजेरजों बिदि औ।
औ।
उम।
औ दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय औ दिदथराज
दे औ दे नोंथां होनबा दे दोनथ'बाय।